औ खुलुमबाय नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ नोंथां नोंथांजों फन हरनायनि बे नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नों। थांजों माखासे आबाद मावनायनि सोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो खोनानो मोनदों जे नोंथाङा ओ लेबु आबाद मावो होननाय।
नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा जे लेबु आबादखौ माबायदि मावो। औ जागोन दे आंबो एसे औ आंबो एसे मिथिना लानो हायो। लेबु आबाद।
मावनानैनो आङो दासान्दि जिउ खुंबोगासिनो दं आरो लेबु आबादा मा होनो खनसेल' खस्थ' खनसे खस्थ' खालामखांनायनि उनावनो। बारे बारे खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरो जेरै नोंथाङा माइ गायोब्ला। बोसोरै हालेवनांगौ बोसोरै लेबार नागिरनांगौ नङा होमबा नोंथां नाथाय लेबु।
आबादाव खनसेल' खस्थ' खालामनांगौ आरो खनसेल' हालव ख खालामनानै खनसेल' गायखांनांगौ गायनांगौ बेनि उनाव। नो नोंथाङा बे लेबु आबादखौ जिराय जिराय बोसोरब्रै बोसोरबासो
आराम
से मावै मावै जानो हागोन आरो बिदिब्ला लेबु आबाद मावनो थाखाय नोंथांनो गिबियाव मा ना गौ होमबा थोजासे
हानांगोन आरो नोंथाङा गोबां बिबांनि आबाद मावनोब्ला बेबायदिब्ला नों जोंनि आसामनि लेबुआनो सबसे मोजांसिन नालाय बेयो जि आइटेकबो मोनदों आरो बे जोंनि आसामनि लेबुखौ इंलेण्डआवबो दैथायहरनाय जादों।
बे जोंनि आसामनि हाया जोंनि लेबु मावनो थाखाय लेबु कारजि एबा निमबु होनो जायखौ जोबोद मोजां जोंनि आसामनि हाया आरो जोंनि आसामनि इनभाइरनमेन्टखौबो बुंजागोन आरो नोंथां। बेबायदिब्ला लेबु आबादाव फैनोसै सिगाङावनो नोंहा लेबु आबाद मावनो ओ आमाव आमावनोब्ला नोंथांनो नोंथाङाथ' नोंथाङाथ' माबासो मावगोन ना फालांगिसो मावगोन बेनि थाखायायनो नोंथाङा मावब्ला खनसेनो जिनिफ्राय नैजि बिगासोनि गेजेराव मावनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा लेबु मावनोब्ला सिगाङावनो नोंथाङा हालौवनानै लाग्रोदो मोजाङै हालौखांनायनि उनाव हाग्राफोरखौ साफा खालाम दो बेनि उनावहाय नोंहा मा हालौनाय समावनो गोबोर गासार हासार होनानै होनांगौ आरो नोंथां गोबोर हासार नङाब्ला नोंथाङा मा होनांगौ लेबु ओ बयलारनि खिखौ लागायनानै होनांगोन आरो हालौनायाव जाहाथ थे हासारा मोजाङै गोसारलाबायनानै थायो बेबायदिनो नोंथाङा लेबुखौ लाबोदो लेबु फुलिखौ नोंथाङा नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोदो नङाबा बेलेग जायगानिफ्राय खल' खल'म होनाय नै बानायो आरो नोंथां लेबु माबाखौ लेबुनि
आं दा बेखौ फोरमायनो सानला ओमफ्रा बेनि उनाव नोंथाङा लेबुखौ फारि फारि फारि गायलांदो
बिनि लेबु गायबाबो नोंथाङा गायनो होननानै गायबानो जानाय नोङा आरो बेयाव माखासे जानथाय थायो एबा गोजान गोजान गायनांगौ बेबायदिनो लेबुनि गोजानखौ बुङोब्ला इसे थामजौ ओम गो मिटार गोजानसो गायनांगोन आरो गोजान गोजान गोजाननो
बेनि उनाव नोंथाङा जेला लेबुआ देरो अब्लाथाय नोंथाङा मा बिनि खाथि खाला हाग्रा रज' होनो मोननाय नोङा आरो मिचिननि हेफाजाबै नोंथाङा सनै सनै होबाय थांनांगोन मानो होमबा हाग्राफोर रज'योब्ला मा जायो लेबु फिफांनि जाय मोननांगौ हासार बेखौ गाससिबो बोना लाबोजोबो माब माबाया ओ हाग्रा हाग्राया बेनि थाखायनो जेला लेबुआ गोजौ महर देरबोगोन बेनि उनाव लेबुफ्रा देरबोब्लाबो माखासे जेंनाफोर बो नुजानो हागौ आरो बेनो जेरै फासाव बुंनो हायोब्ला
बुआ बेमार जायो आरो लेबु बिलाइखौबो बिलाइखौबो एमफौ अरो। बे बादिनो लेबु बेखौ एमफौ अरैनि थाखाय नोंथाङा मा जेला एसे गिदिर जाबोयो जानजिसे जोंनि खर'सा जायो अब्ला नोंथा थाङा मा खालामनांगौ लेबु बागानाव एमफौ जायैनि थाखाय लेबु बिलाइखौ
मुलि सारना होनांगौ आरो एमफौफोरनि आरो बेनि उनावबो मा गोजौ गिदिर देरनो थाखाय खायबो फि मा होनो बांसिन फिथाइ मोननो थाखायबो लेबुखौ मा खालामना होनांगौ
मुलि सारनानै होनांगौ आरो नोंथां बेनि उनावहाय मालाबा मालाबा जोंहा माखासे बोथोरजोंबो जेंना मोगा मोगि जानांगौ जायो जेरै मालाबा समावबो खरान बोथोरनि समाव मा जायो सानदुं बांद्राय मोननानै लेबु फिफाङा थैलांनो हमो। अब्ला बै थैलांनो हमनाय लेबु फिफांखौ नोंथाङा रैखा खालामनो थाखाय दैनि दैनि राहा एबा जगायनानै होनांगोन आरो नोंथां नोंथाङा पावार टिलार एबा मेचिन दैसारखांग्रा मेचिननि मददजों लेबु बिफाङाव लेबु बागानाव सिङाव दै सोनानै होनांगोन आरो नांगौ रोखोमनि एसे
दाबबो नङा बेबायदिनो एसे सिदोब सिदोब सोनानै होनांगोन आरो नोंथां गेजेर गेजेर बेनि उनावहाय आरो बेनि उनावबो उल्था जोंहा मा जाना होबावो बांद्राय बिबां अखा हाबाबो मा गासिबो लोमजोबो लेबु बागाना अब्ला बे समावबो नोंथाङा मा बै नांगौनि बारा दै लोमनायखौबो नोंथाङा दानगारनानै बेलेग साइद जों हरनांगोन आरो नोंथां मानो होन होनोमबा लेबु बागानाव मा दै या गोबाव सम गोबां बिबांनि थानो मोननाय नङा आरो मानो होनब्ला गोबाव बिबांनि गोबाव सम थायो ल बि थांनो बेबायदिनो नोंथाङा लेबु आबादखौ माव नावै ओ थाम नङाबा ब्रै नै नङाबा थाम बोसोरनि गेजेराव मोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंहा मा होनो गेजेर गेजेर मुलि सारना होनानै नों थां गोबां बिबांनि फिथाइफोरबो मोनबाय थायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला लेबुखौ मोनगोन नोंथाङा फानहैनो हागोन नोंथाङा ओरैनो जिरायनानै फानोब्ला बांसिन मुलाम्फा जायो आरो नोंथाङा बेनि उनाव नोंथाङा जुदि बेफारिफोरनो हरो खनसेनो गिदिर एबा बुरजा बिबाङाव हरो नोंथाङा खम बिबांनि मुलाम्फा जायो आरो नोंथां आरो लेबुजों जोंहा गोबां बिबांनि आसार बानायो साबोन बानायो मुलि बानायो गोबां रोखोमनि नांगौ जायो आरो नोंथां बेबायदिनो आङो आंनि फोबनायखौ बुंनायखौ फोजोबबाय बिदिब्ला नोंथाङाबो माबाफोर मावो नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जे ओरैबायदि लेबु आबाद मावो। बेबायदिनो आंबो दा गयनि आबादखौ मावो आरो नोंथाङा बांसिनानो
बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो गयनि आबादखौ फोरमाय
औ हागोन नोंथां जोंहा गयनि आबाद बुङोब्ला मा होनगोन जा ओ जे गय बिफांफोरखौ जोङो गाय नानै जोथोन लानानै बेनिफ्राय फथ मोननानै बेनि फिथाइफोरखौ फाननानैहाय जोंहा रां आरजिनाय बा मुलाम्फा खालामनाय आरो आरो न'खर संसार दालांनाय बे बेखौनो जोङो गय आबादनि गेजेरजों बा गय आबाद मावनाय होनना जों बुंनो हायो गय आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा गिबियाव मा खालामनांगोन हा बे हाखौ थियारि खालामना लाग्रोनांगोन बेसेबां बिगा नोंथाङा बा बेसेबां गुवार गय आबाद माव गोन बेनिफ्राय नोंथाङा सिगाङावनो गयनि फुलि बे गयनि फुलिखौ जगार खालामना लाग्रोनांगौ आरो गयनि फुलिखौ माबोरै जगार खालामो होनोब्ला नोंथाङा न'आवनो खालामनोबो हागोन नङाबा नोंथाङा गुबुन जायगानिफ्राय बायनानैबो लाबोनो हागोन आरो जेरैहाय नोंथाङा न'आव जगार खालामनायखौ बुङोब्ला नोंथाङा गिबियावनो गय फिथाइफोरखौ हाननानैहाय मोजां जोलैनि गयखौ नायनानै आ जावायग्रोनांगोन जावैनिफ्राय जेब्ला फुलिया जौबोैयो अब्ला जौगैनायनिनाव एसे खेबसे गासस्लायोनांगौ गायस्लायखांनायनि उनाव जेब्ला गोजौ जायो ब्रै फिटसो जायो अब्लाथाय मा खालामनांगौ नोंथाङा जे गयखौ गायनो थाखाय जे हाखौ बासिना लादोंमोन बे हायाव सिगाङाव नोंथाङा थालिरफोर गायग्रोना लाबा मोजां जायो मानो होनोब्ला गय बिफांनो गोरलै समावहाय डाइरेक्ट साननि बिदुङा नाङोब्लाहाय थोंजोङै साननि बिदुुं नाङोब्ला जोंहा गया गाज्रि जायो बा थैलांनो हमो बेनिखायनो गिबियाव जों थालिरखौ गाय्रोनांगौ बेनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगौ जे बे हाखौ इसे गोजौ गोजौ आलि बायदि खोखांनानै बेवहाय गयखौ गायनांगौ आरो गय गायनायाव जोंहा लोगोसे हासारफोरखौ होफानांगौ जायो रासायनारि हासार बाहायालाबानो जोङो। फेसेव हासार जेरै गोबोर हासार बा माखासे फेसेव हासारफोरखौ बाहायनो हायो आरो। जेनेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला गय आबादावहाय जोंनो माखासे बिबांनि दै नाङा आरो ना नोंथां एसे एसे फुंबिला सारस्रिना होबानो जायो जेरै नोंथाङ लेबु आबादाव बुंदों। गय ह बांद्राय थायोबा आबादा गाज जायो थि बेबायदिनो गय आबादावबो। दै लोमनानै थाबाय थायोब्ला जोंहा गय आबादा थैलाङो बा मोजां जाया गाज्रि जालाङो आरो। बिदिनो दै थानाय जमा जानायखौहाय जोङो खदालफोरजों जावगारनानै गुबुनफोर। फारसे बोहैग्लायहोहरनांगौ ओमफ्राय बिदिनो जोङो। बुंनो थाङोब्ला गय आबादा जोंनि थाखाय सा सानजा भारतनि बारहावानि थाखाय जोबोद मोजां। मोजां आरो माने जोंनि जायगा ओनसोलनि थाखाय जोबोर मोजां होनना जों बुंनो हायो। उम गय आबादाव जोंनो मा बांसिन अखा आरो बांसिन बिदुंनि जोंनो गोनांथि जायो। अखानि गोनांथि जाबाबो माने जोंनो हायाव दै जमा जानो नाङा आरो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो गय आबादखौ मा होनो। फाननानैहाय बा हाथाय बाजाराव फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो। जोङो गय आबादखौ मावखां नानै बेसेबां बोसोरनि उनाव फिथाइ मोनो होनोब्लाथाय जोङो द' आरो स्नि बोसोर। द' आरो स्नि बोसोरनि उनावनो नोंथाङा गयनिफ्राय ओ जे फिथाइ गयनि फिथाइ बेखौ मोननो हा बेनि उनाव नोंथाङा गयखौ गायनायनि जे आइडिया बा जानथाइ जानथाया जोंहा ओ नोंथाङा गयनि आ-आबादनि सिङाव माबाफोर आबादफोर मावद देरबावोब्ला अब्ला नोंथाङा ओ जि फुटसो गोजानाव बा। जानथायाव जोङो गायनांगोन आरो गयखौ फांसे फांसेहाय बिब्दिनो नोंथाङा गय आबादनि सिङावहाय माखासे। से आबादफोर मावनो हायो। जेरै आबाद बा बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ नोंथाङा मावनो हागोन। बिदिनो ओ गय बिफाङा जोंहा माखासे बेरा मफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बुद्रथ होननाय जायो ओ बेरामा माने गयनि उदै बाहागो खिनियाव जोंहा बुखांहैयो। आरो गयनि बिजौखौ गोजौ फारसे दावखोलांहोआ ओमफ्राय थि बेबायदिनो मोनसे दंबावो जायखौ जोङो। बुंनो हायो ओ बिलाइ राननाय बेराम बिलाइ राननाय बेरामाबो जोंहा गयखौ गाज्रि खालामो अब्ला बिदि जायोब्ला मा खालामनांगौ ओ गयनि। थाखाय ओ नोंथाङा बाजार हाथाय बाजाराव थांनानै माखासे रासायनारि हासार मुलि द ङ' बेफोरखौ लाबोनानै होफैनांगौ आरो। ओ थिग बेबायदिनो बे मुलिनि थाखाय जोंहा मोनसे। मुलि मुंदांखा बरड' मिक्सार होननाय बे बरड' मिक्सार मुलिया मोनसे गय आबादनि थाखाय जोबोद मोजां आरो। बिदिनो ओ गय आबाद मावनानै गोबां सुबुंफोरानो न'खर खुंबोगासिनो गाव गावबा गावनि न'खर संसार दानायफोराव आवगायलांगासिनो जोंहा गय आबादखौ बा गयनि फिथाइखौ से केजियाव जोंहा ब्रैजि बाजि रां मालाबा द' जि रां बेसे थाङो। आरो माबेबा समाव बिनि बांसिन जायो अब्ला जौसे केजियाव जोङो द'रोजा रांखौ मोननो। हायो आरो दजि रां जायोब्ला। बेजोंनो जोंथ' जौसे केजिल' जाया नालाय गोबां बिबांनि जायो। जायनि गेजेरजों जोङो नखर संसार जालांनायाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोंहा बांसिनानो गय आबादखौ मावखांनायनि उनाव जे फिथाइ मोनो बे फिथाइ खौ ओ जों निजा बाजाराव लाङा बालानो फायखारिफोरनो फानहरनाय जायो बा माखासे गय बागान लाग्राफोर दं बा बायनानै लाग्रा दं बिसोरनो होबानो जायो। जे गय आबाद मावनाय बे गय आबाद मावनायनि सोमोन्दै जि नोंथांनि सिगाङाव बुंथिनाय। बेखिनियानोमोन नोंथां। नोंथां समाबो जाबाय। औ आसा औ दोनथुलायसै आसा खालामो उनाव लोगो मोनलायफिनगोन नोंथां। खिनि बेबायदि सावरायफिननो थाखाय दे अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।